नोंथां औ आ, अब्ला जों दा सावरायगोन ओ जिहेतु आथिखालाव जे इन्टारनेटनि मुगा नैबे इन्टारनेटनि मुगायाव जिहेथु सासे फरायसाया जेनेब नै इन्टारनेटखौ माबायदियै बाहायो। ओ एबा बिनि। फरायनाय जिउआव माबायदि गोनां बिफाव लायो नैबेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ अब्ला आं गिबियाव नोंथांनिसिम ओ मोननैसो सोंथि ओ सोंनो नागिरदों।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ जिथु जों आथिखालाव गोबां फरायसाफोरखौनो जिहेथु लेपटप एबा इन्टारनेटजों जोंङो नांथाबना थानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
फरायसाजों लोगोसेनो जिथु गोबां बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला एबा साख्रि मावनाय सुबुंफोरखौबो जोंङो नैबे इन्टारनेटजों नांथाबना थानायखौ नुनो मोनो ए गुबैयै सासे मोनसे फरायसानि इन्टारनेटजों नांथाबनानै थानाय बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा?
ओरैनो नोंथां ग्लबेलाइजेसन मुगाया गोरलैसिन जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला बे गुदियावनो दङ इन्टारनेट आरो जोंनि भारतबर्ष आव इन्टारनेटनि जि सोलिनाय थासारि बे बारा गोबावद्रायबो जायाखै खिन्थु बारा उद्रायबो नङा दा बेखायनो आथिखालनि थासारियाव जि फरायसाफ्रा इन्टारनेटखौ जि बाहायदों आरो गोबां बाहायबावगोन फरायसाफ्रा आरो आथिखालनि थासारियानो इन्टारनेटनो बांसिन लोगो जासिनबाय फरायसाफोरनि। दा बेखायनो बे बिथिङाव नोंथां फरायसाफ्रा इन्टारनेट बिथिङाव जोबोद सांग्राङै बाहायनो हायोब्ला जानो गावनि जिउ दानाय फिउचार ब्राइटनि थाखाय बियो जोबोद मदद खालामगोन। मानोना बुहुमखौनो जों इन्टारनेटाव एबा आखायाव लानानै जों दिनै बेरायनो हायोसै आरो बुहुमा दिनै नखरसेयाव फैनायनि गुदियावनो दङ इन्टारनेट बेखायनो आं सानो नोंथांनि बुंनायाव ओ फरायसाफ्रा इन्टारनेट फारसे बेखौ जोबोद ओ मोजाङै बाहायनांगोन। आरो बेखौ जोबोद आंगो खालामनो हायोब्लानो सासे फरायसानि जाफुंसारनायाव इन्टारनेट आ जोबोद मदद खालामो।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जों आथिखालाव साफ्रोम फरायसाखौनो सिगाङावनि सानफ्रोमबो समाव इन्टारनेटजों जि नांथाबना थानायखौ नुनो मोनो। नुनो मोनो अदेबानि जोंङो सासे फरायसाखौ नायोब्ला जे बिथांनि जि इन्टारनेट बाहायनाया रुटिन आ जाबाय होननानै जों साननो हायो।
हायो हायो।
बिथांङा ओ सानफ्रोमबो जिथु नै बेेखौ जि फरायनायनि मोनसे आयदा महरैसो बाहायनायखौ ओ।
नुयोसै औ।
औ। बेनि बेलायाव बुङोब्ला आं आंनि गोसोआव मोननैसो। सावगारि बेरखांदोङो। सासे फरायसाया नैबे इन्टारनेटखौ माबायदि खामानियाव बाहायो। नैबेनि सोमोन्दै। ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ। ओ फरायसाफ्रा इन्टारनेटखौ बोरै बाहायो बे नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों बे जोबोद मोजां ओ इन्टारनेट बाहायनायाव ओ मा होननानै बुङो बेखौ जोङो भारतआ दिनै ओ खम मोनसे माबायाव गैया इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला दिनै दाखलै बावैसो मोनसे रिपर्टआव ओंखारदों जे भारतनि गेजेराव स्निजिनिफ्राय दाइनजिनि गेजेरावनो दिनै इन्टारनेट बाहायो होननानै मोनसे जार्नालनि गेजेरजों जानायखौ नुनो मोनदों दा बेबायदि हिसाबै होमबा जों नायोब्ला दिनै भारत बरर्ष'आव गासै देरस' क्रर मानसिफ्रा दिनै आबुं जाबाय। बिनि गेजेराव लाइमोनफ्रानो द'जिबा जौखोन्दो होननानै साननानै लानो हायो। आरो द'जिबा खिनथु लाइमोना जुदि दिनै इन्टारनेट बाहायदोंब्ला होमबा बै लाइमोना फ्रायानो नाइनटि नाइन पारसेन्ट नों फरायसा होननानै बुंनांगोन। होमबा फरायसाफ्रा दिनै जि मोनसे थासारियाव इन्टारनेट बाहायबाय बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। नाथाय खायफा बेखौ गाज्रियाव बाहायनाय बायदि
औ औ नंगौ।
दा गाज्रियाव इन्टारनेटखौ जाय फरायसाफ्रा बाहायदों बे इन्टारनेटनिफ्राय जिखिनि बेनिफिटस मोननांगौमोन बियो मोजां फारसे बे मोननो हायाखै। नाथाय जाय फरायसाफ्रा दिनै मोजां कन्डिसनाव मोजां थासारियाव मोजां न लेज निरनानै बाहायदों आरो बै बिथांमोना दिनै बै इन्टारनेटनिफ्रायनो नांगौ बेनिफिटसखौ आदाय खालामनानै लानो हादों दा बेखायनो आथिखालनि थासारियाव जाय जाय फरायसाफ्रा गावनि नांगौखौ नागिरनानै लानो रोङो बै फरायसाफ्रानो जोबोद सांग्रांथि जासिनो हादों। दा बे बिथिङाव बेखायनो नोंथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा जिबा जि बाथ्राखौ बुंबाय बिजा जाय जोंनि थाखाय समाजारि बिथिङावबो जोबोद साननांगौ बाथ्रा। मानोना जों फरायसाखौ जिबायदि मोनसे थासारियाव जों लानानै थांनांगौमोन जों दासिमबो थांनो हायाखै आरो बिनि गेजेराव जों माब्लाबा समाव इन्टारनेटनिफ्राय दा बे बेंखायनो जोङो बेनिफिटसफोरखौ जोङो बोखांनो लानायाव दासिबो फैलार जादों बेखायनो आं सानो नोंथां जे इन्टारनेटखौ जोङो मोजाङै बाहायनो हायोब्लानो जोंनि फरायसाफ्रा जोबद जाफुंसार जागोन आं बेखौ साननानै लानो हायो।
औ नंगौ नं थाङो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जे सासे फरायसाया इन्टारनेटखौ जे माबोरै बाहाय हायो होननानै बुङोब्ला ओ आंनि गोसोआवबो मोननैसो बाथ्रा बेरखांदों। नैबेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों।
औ नोंथां फोरमायदो फोरमायनो हागोन।
बियो मोनसे इन्टारनेटखौ जिहेथु अनलाइन क्लास लानाय आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै। नैबादि मोनसे हाबायाव बाहायो होननानै आं सानो। बेजोंनो लोगोसे आथिखालाव जे फरायसालि एबा फरायसालिमाफोराव जिथु माखासे मानिानि एसाइनमेन्ट एबा प्रेसेन्टेसन होनो गोनां जायो। नैबेबायदि हाबाफोरावबो जि बाहायनायखौ आं नुनो मोनो। ओ बेजोंनो लोगोसे माखासे मानि प्रजेक्ट फोरनि इ जि खारिथि
नंगौ औ।
नागिरनायाव जि गोरलै राहा मोननो थाखाय नैबेखौ बाहायनाय जायो होननानै आं सानो बे जोंनो लोगोसे जे भिडिअ नायनायजों लोगोसे जि माखासे मानि जि लि लिरबिदांफोर एबा फरायनायाव नांगौ जानाय सोंनाय फिन्नायफोर नैबेफोरखौबो मोननो थाखाय बाहायो होननानै आं सानो उम बेजोंनो लोगोसे जे फरायनायनि अनगायैबो जि माखासे गुबुन आयदा नैबेयावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। नैबेफोरो जादोंङो जिथु खौरां जि फरायनाय जिथु जों सानफ्रोमबोनि जिउआव बुहुमाव बा मुलुगाव माबायदि जि थासारि सोमजिदों नै बेफोरनि जि खौरां लाबाय थानो थाखाय जि बाहायो होननानै आं सानो बेजोंनो लोगोसे जि जिथु बोथोरनि बेखौरां मोनथिनो थाखाय जिथु बोथोरानो जोंनि जिउआव मोनसे ओ गोनां बिफाव लायो। बेथ' आबाद मावनायनि थाखाय बहाबा मोनसे गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जों बोथोरनि सायाव ओ सोनारनो गोनां जायो। ओ बेबायदिनो नोंथाङा दा बावैसो सिगां बुंलांदोंमोन जिहेथु इन्टारनेटआ जे बाहायनो रोङोब्ला माखासे मानि खहाबो जानो हागौ।
औ।
आरो बाहायनो रोङोब्ला माखासे मानि मुलाम्फाबो मोननो हागौ होन्नाय बायदि।
हायो हायो।
औ बेनिनो जि माखासे मानिे जि मुलाम्फा जानाय नैबेफोर जादों जिहेथु आथिखालाव अनलाइननि जुग बेंकिंनि बेलायाव जों बुंनो हायो जिथु गोदोनि समाव ओ इन्टारनेट गैयै समाव जि माखासे सुबुंफोरा जे बेंकनि खाथियाव थांनानै लाइन लाइन थानो गोनां जायोमोन से मिनिट बा जि मिनिटनि समाव जानाय खामानिखौ गोबां घन्टा सम थानानै मावनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जिथु अनलाइननि मुगा फैबाय न'आव थानानैनो जे इन्टारनेटनि गेजेरजों नैबे खामानिखौ मावनो हाबाय
औ।
बेबायदिनो आथिखालाव जे मोब्लिब
मोब्लिबनि जि रिसार्च सोनाय नैबेखौबो जे अनलाइननि गेजेरजोंनो मावनो हाबाय
औ औ।
बेजोंनो लोगोसे माखासे मानि जि गोबां सुबुङानो दावबायनायनि बे बेला आव भालाइद थेनि थिकिद खौ जे ओ बुकिं खालामनो थाखाय आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजोंनो बिथांमोना बुकिं खालामनो हायो बेबायदिनो न' सिङावनो न' सिङाव थानायानानैनो माखासे मानि मेलमिट बिथिंफोराव बाहागो लायालासिनो न'आव थानानै इन्टारनेटनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ नायनो हायो। बेबो मोनसे ओ जो खोब खाबु गोनां होननानै बुंनांगोन इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मोजां खाबुखौ लाबनानै होफैदों ओ बेबादिनो जे ओ खहानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ बांद्राय जि माखासे मानि इन्टारनेट बाहायनाया ओ जोंनि जिउवाव माखासे मानि ओ खहा आबो सोमजिहो हागौ।
नंगौ नोंथां।
फा होननानै बुङोब्ला उम जि अनलाइनाव बा मबाइलाव बा ससियेल मिडियायाव बा ए इन्टारनेटाव ओ गोबां सम हगार हरोब्ला जि जोंनि देहायारि जि थाथाय ओ नैबेयो गाज्रि जालांनो हागौ एबा नोरजिया जालांनो हागौ।
औ।
ओ बेनि अनगायैबो जिहेथु इन्टारनेट जे जुग साइबार क्राइम बा नंखाय खौरां ओ फोसावनाय अनलाइन स्केम ओ बायदिसिना फोरा ओ जोंनि इ सानफ्रामबोनि जिवाव ओ खहा लाबोनो हागौ होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबादिनो ओ माखासे मानि खहा आरो जि मुलाम्फा ओ बेबायदिनो इन्टारनेटा जोंनि गेजेराव ओ गोनां बिफाव लायो। नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
अ होमबा नोंथांनि बुंनायनिफ्राय जों बेखौनो ओ सरासनस्रा साननानै लानो हायो जे मा मानसिनि जिवाव जे इन्टारनेटा गुजिगु जौखोन्दो गोनांथिसै बेखौबो जों बुंनानै लानो हायो नङा होमबा नो
औ।
मानोना मानसिनि जिवाव ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोबोद थो गोरलै जाफिनबाय जायनि थाखाय नोंथाङा जायखौ बुंदों जोङो जि मिनिट थि बेंकाव जोङो खामानि मावनो थाङोब्ला थाम घन्टा ब्रै घन्टा जों नेनांगौ जायो। दा बेखायनो इन टारनेटा दिनै जोंनि गामियावबो सफैनाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलावबो सफैनाय लोगो लोगो जों दिनै न'आव थानानै गोबां खामानि मावनो हायोसै। दा बेखायनो मानसिनि जिवाव गुजिगु जौखोन्दोआनो इन्टारनेटा मदद खालामो होननानै बुंब्लाबो ओ बांद्राय बुंनाय जानाय नङा खोमा नोंथां नङा हो
औ नोंथां ओ अब्ला जों गोबां सावरायबाय जिहे थु इन्टारनेट इन्टारनेटखौ मोजां रोखोमै बाहायोब्ला मोजां फिथाइ
मोननो हायो।
बेबायदिनो गाज्रि रोखोमै बाहायोब्ला गाज्रिबो मोननो हागौ।
औ।
ओ अब्ला जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय। उम बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
जागोन नोंथां जागोन।